औ
औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरनाय थाबाय नोंथां
गोजोननाय थाबाय नोंथां
नोंथांनो आं कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजोंहाय आं मोनसे टपिकनि सायाव एसे सावरायनो सा सानदोंमोन नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन बुंनायसै नोंथां
नोंथांजोंहाय आं एसे जौ बानायनायनि सायाव एसे सावरायलायनो सानदोंमोन नोंथां
औ नोंथां सावरायजागोन
औ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय जौखौहाय माबादि बानायनाय जायोबा सावनाय जायो नोंथाङा एसे फारसेनिफ्राय हाद्रायाब्लाबो ससे ससेबाबो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां आं गासैखौबो मोनथिजोब्लाबो जा मोन मिथिगौ बेखौ एसे नोंथांनो फोरमायना होनोसै
औ नोंथां
औ नोंथां बिदिब्ला गुबै आयदानि सायाव साव सावरायनोसै दिनैनि आयदाया जाबाय जौ बानायनाय औ औ जौ बानायनाय बुङोब्लाथ' जों गिबियावनो बेखौ एमाव बुङो बेखौ एमावनि गोनांथि जायो बे एमावखौ माबायदि बा माबायदि बानायो बेखौ आं फोरमायग्रोनोसै एमावखौ जों मोखोना बिलाइ बुङो बे मोखोनानि बिलाइ एबा बिबारनिफ्रायबो बानायनो हायो बिलाइनिफ्राय फ्रायबो बानायनो हायो औ बेखौ जोङो खाना लाबोनानै गिबियावनो सानदुाव फोराननाय जायो
औ जायो
सान्दुङाव एसे फोरानदबनानै बिनिफ्राय नांगौ ग जखानि माइरंखौबो लानानै गिबियावनो माइरंखौबो स ग्रोना लानाय जायो जेब्लानाखि माइरङा औ नोंथां जेब्लानाखि माइरङा गुरै जायो अब्ला बेखौ दैनिफ्राय बोखांनानै साफा सुना लानाय जायो
औ जायो नोंथां
औ नोंथां बेनिफ्राय बेखौ मोखोना बिलाइ एबा बिबारा जेब्लानाखि एसे रान दबो अब्लानोखि जों बेखौ दिंखि बा उवालफोराव देनाय जायो औ नोंथां बेखौ जोङो एमाव बुङो बे एमाव देनायाव नांगौ बेसादा जाबाय थाल बिलाइ बा आनारस बिलाइ बेफोरबायदि खौ होयोब्ला जों गोथाव बा गोदै जायो होनना मिथि ना मोनो बेफोरखौ गोदो गोदोनि आबै आबौमोनानो गोदोनिफ्रायनो बानायबोनाय बेखौ जों दासिमहालागै बेफोरबायदिनो आबै आबौआ जा सिखायलांदों जा फोरोंलांदों दों बेफोरबायदिनो खालामनाय जायो बेखौ औ नोंथां एमाव देनायाव बेफोरबायदिनो खान्थाल बिलाइ एबा आनारस आनारस औ बिजौ बेखौ होनाय जायो बेखौ जेब्लानाखि औ देखांबाय देखांनायनि उनाव दै सारास्रो सारास्रो बेखौ नागोलि नाना लानाय जायो बेनि उनाव नाना लाखां नाना लाखांनायनि उनाव बेखौ दुलुर दुलुर लारु महरनि फिसा फिसा बानायनाय जायो। औ नोंथां बेखौ बानायनानै बेनिफ्राय बेखौ बिदिनो जमा आरो मोनसे बाखारनि मोखां बुङो। बे औ बे बाखार मोखां बिफांखौबो नांगौ जखानि देख्रुबनानै होनाय जायो।
औ
बेफोरबायदिनो बेखौ आरामनो लगायनानै जिगाब बा हिफोरजों खोब नानै लानाय जायो बेफोर बाय औ नोंथां बेफोर बेफोरबायदिनो जों एमावखौ बानायो बेनि उनाव बिखौ सानब्रै सानबासोनि थाखाय खोबनानै दोननाय जायो। खोबनानै जेब्लानाखि जेब्लानाखि बकारा एसे राखङो बेनि उनाव बकारा जेब्लानाखि एसे राख हखाङो बेनि उनाव बेखौ सान्दुाव दिहुननानै होनाय जायो। बेफोरबायदिनो औ नोंथां बेफोरबायदिनो सानदुुंआव दिहुननानै जेब्लानखि एसे रानस्रोयो। जेब्लानाखि एसे रानस्रोयो। अब्लानिया बेखौ
औ
जौ संनायाव बाहायनाय जायो नोंथां बेफोरबायदिनो औ नोंथां बेफोरबायदिनो जौखौ संनायाव गिबियावनो माइरंखौ नांगौ। अखनि दैजों संनाय जायो दै होना
औ औ जाय नोंथां।
औ नोंथां बेफोरबायदिनो नांगौ जखानि संना बेखौ जों जा दानिसो जा बुंलांदों आं एमाव
औ
बे एमावखौ नांगौ जखानि देख्रुबनानै फाननाय जायो जेब्लानि
औ नोंथां जायो।
औ नोंथां जेब्लानाखि बे संनाया जखाय बुङो बेखौ जुमाय औ जौ जायखौ बे बेखौ संनानै जेब्लानाखि बियो गुसु जानानै बेखौ मोनसे प्लास्टिक औ एरनना लानाय जायो बिनि औ। जेब्लानखि बियो गुसु जायो अब्लानोखि एमावखौ देख्रुबनानै फोननाय जायो।
औ जायो नोंथां।
औ नोंथां बेफोर बायदिनो बेखौ फोननानै बेखौ सानब्रै ब्रै सानब्रै सानबासोनि थाखाय बेखौ खाथेनानै दोननाय जायो बा गुबुन मोनसे दो दोख्लाफोरावबो सोनानै दोननाय जायो औ जेब्लानखि बे औ नोंथां जेब्लानखि बेयो रायो अब्लानखि जोङो ओं। हरनै बा हरथामनि थाखाय दैजों सोमना दोननाय जायो।
औ औ नंगौ।
औ नोंथां बिदि सोमना दोननानै बेनिफ्राय जों बेखौ जौ बानायो।
औ बानायो।
औ नोंथां जौ बानायनायनि बेलायाव आं बेखिनिखौ नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनाय जाबाय।
नो-नो- नोंथाङा ओ नोंथाङा आ-आरोबाव जोङो जाय-जायखौ बुङो सेरेब बेखौ जे जौनिफ्रायनो बानाय नालाय जुमाय जायखौ बुङो जुमाय बेनि ओमफ्राय जों माबोरैहाय सेरेब सेरेब महराव बानायनाय जायो नोंथाङा सुंद'यैब्लाबो एसे फोरमायनो हाबावगोनना।
औ नोंथां।
औ नोंथां सुंदैबाबो फोरमायना होबावदो।
औ नोंथां आं दानिसो जा बुंलांबाय। बे बेफोर बायदि बेफोर बायदिखौनो सेरेब महराव बानायनाय जायो बेखौ संनानै बेखौ सोमना दोननानै दैजों सोमनानै बेखौ अराव सावनाय जायो। अराव सावनाय जायो बे बेफोर बायदिनो सेरेपखौ बानायो।
औ नोंथां सेरेपखौहाय सेरेपखौहाय जोङो माबायदिहाय सावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायदो।
बेखौ बे बेफोर बायदिनो मोनसे दो गिदिराव।
औ।
माबा सोनानै बेफोर बायदिनो
औ।
जा नांगौ बेखौ बेफोर बायदि सुबिदा बायदि बानायनानै अर अरजों सावनानै दिहुननाय जायो।
औ।
औ नोंथां बेफोर बायदिनो जों जौ जौ जुमाय जाय जायखौ बुङो जौ बिदै। बेफोर औ बेखौ जोङो जोंथ' जौखौ माइरंनिफ्रायनो बानायो नङा होनबा। जों बेखौ माइब्रा औ नोंथां। माइब्रानि जौ बिदैबो लोंनाय बुङो। औ बे माइब्रानि जौ बिदै लोंनायावबो जों बेफोर बायदिनो एमाव देनानै जौ संनानै बेफोर बायदि खालामो बेनिफ्राय औ नोंथां बेनिफ्राय जोङो बेखौ बे माइब्रानि माइरंखौ सोमना दोननानै आं दानिसो जा बुंलांबाय बेखौ एरननानै बेफोरबायदि खालामनानै बेनिफ्राय बेखौ मोनसे दोआव सोनानै दोननाय जायो
औ जायो नोंथां।
औ बेफोरबायदि दोआव सोना दोननानै बेखौ जों एसे रानाया लासे दोननो नांगौ
औ औ दोननांगौ।
जेब्लानखि बियो रानानानै रोसि जायो बा बिदै जायो अब्लानोखि औ अब्लानियानो बेखौ जौ बिदै बेफोरबायदि- बिदिनो जौ बिदैखौ बानायो बेफोरबायदिनो औ औ नोंथां नोंथाङाबो औ नोंथां बुंनायसाय
नोंथाङा मिथिगौना जे जों जे सेरेप सावो बै सेरेफ सावनायाव मोनसे दोनि सायाव गेजेरावहाय दो आरो मोनसे एसे फिसा रोखोमनि दो दोनबावो आरो बैनि सायाव आरो दो दोनबावो बैखौ मानि थाखाय दोननाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां आं जा मिथिगौ एसे फोरमायना होनोसै जे गासिखौबोथ' मोनथिजोबा बेखौ बेवहाय जों बेखौ जा जोंनि सेरेब गयोना बेथ' जोंनि दैनि बे खफ'जोंसो गयो बेवहाय जा मोनसे दो दोनबाय बेनि उनाव गेजेराव मोनसे दो दोनोना
औ औ नंगौ नोंथां
एसे गुदुं गुदुं महरनि
औ औ नंगौ
जेराव जों अर सुना होयो अर सुना होब्ला बिनि खफ'आ बे सेरेब महरै ओंखारबोयो दै बेनि बे बे गेजेराव होनाय दोनि सायाव मोनसे मोनसे दो होनाय जायो बेवहाय बेहाय जोङो दै होनाय जायो बे औ नोंथां जेब्ला निखि अर सुना होयो बे दैया अब्लनिखि गुदुं जायो गुदुं जानानै बे जों गेजेराव जा दोखौ होयो
औ औ
बे बे बेसादाव गुदुं गुदुं महरनि थायो बे थिं जाय खफ' महरै ओंखारबोनानै जेब्लानखि बे दैया गुदुं जायो अब्लानोखि बे बे खफ'आनो सेरेब महरै ओंखारबोयो नोंथां
औ औ नोंथां
औ
होमबा नोंथां जोंना समाबो जा जाबोबायमोन
औ
नोंथांजों आं जौ बानायनायनि सोमोन्दै जा मिथियै बाथ्रा माबोरैहाय बानायो माबोरैहाय सङो सङो बैफोरखौ नोंथाङा बुंनानै मिथिनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां आंबो जा गासैखौबो मिथिजोबाब्लाबो जाथि मोनथिगौ नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायना होनाय जाबाय
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय बिब्दिब्ला औ नोंथां दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय
औ औ साबायखर नोंथां
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय